औ हेल अ नों थां
माखालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दंथयो दे नोंथां
अ आं नोंनो फनर खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने जोङो बर नि उम बयनिख्रुयबो देरसिन बैसागु फोरबोमोन बेनि बागै सांग्रांथि थाखाय आं नोंथांनो खल खालामनाय जादोंमोन
औ औ
आ आङो दसे सम होनो हागोन नामा रायज्रायनो थाखाय
औ हागोन नोंथां हागोन
दे अब्लालाय जों मेन थफिखगाव फैनिसै ना नोंथां जोंनिया बैसागु बुङोब्ला थ बर'फोरनि गुबै गोदोर फोरबो होननानै साननानै लाजायो नङा होमबा नोंथां जेरावदि जोंङो बोसोर फ्रोमबो बै आगुन नायना बैसागुनि जोङो फालिनायखौ जोङो बैसागु होनोब्लाथाय गिबि सानखौनो जोङो मोसौ थुखैनायनि सान होननानै सानना लाजायो नङा होनबा नोंथां। बेबायदिनो जोंङो मोसौ थुखैनायाव गोबां नेम खान्थि दङ बेनि उनाव आरो जोङो गामि गामि मोसानाय ना बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुबोदों दा बै बैस बैसागु फोरबो फालिनायाव जों गिबि साननि मोसौ थुफैनायफ्राय लानानै ना मा बायदि बैसागु फोरबोखौ फालियो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनानै गोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बैसागु होनब्ला मा बैसागुआ जोंनि बरनि मोनसे फोरबो नङा होमबा
औ औ
मिन बैसागो जोंना मेन बैसागो मा जायो दमासि बे दमासियाव जोंना मा मोसौ मोसौ फासावनो मोस सौ थुखैनाय जेरै मोसौखौ जोङो लाव, फान्थाव, रायदों, देग्लिदि माबा माबि बिदि हा हानानै जोङो मा थुखैनाय जायो आरो ना बि मोसौ होनो बिनि उनावसो जोंना एक थारिख एबा एक थारिखफोराव जोंनि बरफोरा न न गावनि फुजा बाथौ फुजा बिदि नफोरखौ फुजा आररि होस्रांनाय जायो ओमफ्राय दुइ तारिखफोरनिफायनो जो जोंना मा मोसानो थांनाय एबा मोसानायफोरबायदि फोरबो खौ खालामनाय जायो आरो जोंना मेन माबानो जाहैबाय बैसागु बैसागुआव जेरै जोंना मो सायो नालाय जेरै मोनसे फोरबो जोंनि रंजानाय फोरबो नालाय बैसागु जोंनाय जोङो बोराय बुरि गथ' गथाय गासिबो मा मोनसे रंजानायफोर बायदिनो जोङो बैसागो बरायनाय होननाय जेरै जोङो फार्स्ट बैसागआव एक थारिख बा सोरबा दुइ थारिख बेफोरदियाव जोंना मोनसे मोनसे गामि दफा दफायाव जेरै बैसागो बरायनाय बिदि खालामनाय जायो आरोना जेरै गेदेरफोरखौ जोङो मान होनाय उन्दैफोरा खुलुमनाय बेदि फोरबो खुंनाय जायो। बिनि उनावसो जों इफोरफोरखौ खामनायखांनायनि उनावसो मोसानाय एबा जों गोखा गोखै मैगं संनानै जानाय बेफोरखौ बेफोरखौ जायो आरोना बे बेदरजों बेदि। जानायफोरखौ जों नुबोदों ओमफाय जेरै जोंना जाहैबाय बैसागु होनोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै फोर दामनाय देनाय मे मेथाइ खननानै मोसानाय खुगाजोंनो उम जेरै खाम सिफुं सुनानै मोसानायफोरखौ नुनो मोनो आरोना। जे बेफोर बेफोरखौ नुनो मोनो बि बिनि जेरै बर' आइजोफोराबो दखना गोमो ब्लाउस गोजा आरनाय बेबायदि खानानै फथा गोजा होननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ। जेरै जोङो बैसागो बुङोब्लाना जेरै गोखा गोखै जानाय लोंनाय उम बे गोखा गोखै जानाया जोंहा मोनसे ओरैबायदि जाहोयो जे उम जोंना मोनसे नेम खान्थिजों बे बैसागु गोखा गोखै मानो जायो होनब्लाथाय जोंना उम गोदान बोसोरना गोदान बोसोर हाबनायनायनि लोगोनो जोंहा सुबुं फोरनाव गामि गंफा बा जे जेखि जाया सुबुं मानसिनावनो जोंहा मा जा सोमजिगोनबा गोदान सुबुं फोथायनाय दं जि बे बैसागोनि बार गो दानजों जोंना मा जायो नो बे मार हुंखानिनोना बेमार जायो जाय बेमारा थोन जोङो बैसागनि से सारिखालि जोङो दमन बेराम आजारा जोंनाव संदेरा ना। बै बेमार जोंनाव जाया। बा जेरै फैदों बेदिनो थांजोब बिद जोङो मुलि थाबै। जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंहा उम। दिंखिया ना? दिंखिया आ लाफासायख। माथि गाल्दाब खेरादाफिनि ना बायदिसिनाखौ जोङो मुलि हिसाबै मेडिसिन हिसाबै जोङो बाहाय जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना बैसागु बुङो ब्ला ना बैसागु बुंङोब्ला रं जानाय जों लोगोसे बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दं जे मोसौखौ थुखैनाय ना मोसौखौ थुखैनाय जाहोना बे जोंनिया ओरैबायदि मोनसे जे जाय उम बार बार बे गोदान बोसोरनि बारजों फैफानाय ना गोदान बोसोरनि बारजों फैफानाय बै बेमार आजाराबो जेन मोसौफोरनाव सन्देरा ना बिसोरखौथ आरो जोंहा संनायावबा बाहायो गाइखेर मोन लोंनायाव जों बाहायो नङा होमबा बै जिब जुनारफोरनियावबो जाहाथे बै बेरामफोरा बेराम बार गोदानजों फैनाय बोथोर गोदानजों फैनाय बेरामफोरा सन्देरा बेनि थाखाय जोङो मोसौखौबो थुखैनाय जायो। दा मोसौखौ थुखै फ्राय जोंना मोनसे नेमखान्थि दं। बर'फोरनि गेजेराव जेरैहाय जों मा खालामो रमांसि खालि मोसौखौ फुङावनो गलिनिफ्राय हुहुननानै लाव फान्थावनि माला सु नानै ना? दैसा सेराव जोङो दिघलिलित थि दालाय जोंजोंना बुज्राव बुज्रावनो दैस दैआव थुखैनो लाङो नानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोमा बै सानखालिनो जोंना मा जायो उ बा जेनेबा मोसौखौ जों दैसायाव थुखैनो लांनानै लाव जा फान्थाव लाव जा ना बायदि मेथाइखौ खननानै जोङो बै सानखालि जोङो मोदो मोसौखौ उदाङै एंगारना होनाय नुनो मोनो। नङा होनब्ला नोंथां? ओरैहाय आरो मोनाबिलियाव जोंना जेब्लानोखि मोसौखौ खानो सम जायो अब्ला जों मा खालामो गल लियाव लाबोनानै बै सानखालि जोङो दुफा होस्रांनानै ना दुफा होस्रांनानै जों गलियाव फागा गोदानजों मोसौखौ खानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना मोसौखोबो नखरनि मोन से गुरु हिसाबै फालियो ना? जायखौ जों गुरु नखरनि गुरु साननानै लानाय जायो। बै मोसौखौबो जेन बेराम आजार जायालासेनो बोसो सोरखौ बारहोलांनो हाथों ना बेखौ सानना जों बैसा फालिलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना जेरैहाय बैसागोनि गानग्रा जोमग्रा होनोब्ला जे जोंहा मिथिखायो नङा होमबा जेरै ओ सिख्ला सेंग्राफोरा दख'ना गामसा आर'नाइ बायदिखौ लांनानै जोङो बोसोरनि ना बैसागु बोसोरनि से थारिखनिफ्राय जोंना मा जायो ओ स्नि सानहालागै जोङो रं गामि गामि गथ' गथाय बा बोराय बुरै रंजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय नोंथाङाबो बुंदोंमोन ओ बैसागोनि से थारिखनिफ्रायनो बायदिसि ना दामनाय देनाय लानानै जोंहा बर' मा खालामो बर' गामि गामि ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा आरो बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दा बैसागो होनोब्ला जाबाय जोंना बैसागोआ बर'निनो मोनसे आंगो फोरबो नालाय जोङो मा जेरै जानाय लोंनाय बागै होन्दोंना नोंथाङा? जेरै जों जोंना बैसागुखौ जोङो मा साथदिनालागै फालिनाय जायो। जेरै सासे से थारिख ओमफ्राय जोङो साथदिनाहालागै जोङो मोसानाय लानानै न' न' थांनानै बिदि मागिनाय मोसानाय जेरै रंजानाय बेफोरनि बागै बारै मा जानाय लोंनाया जोंना मा साथदिनहालागै जायो। जेरै जोङो एक टारिगाव बिदिनो बेलेग मैगं गोखा गोखै बिफोरदि आरो स्नि खालार स्नि बारायहालागै जोंना मा स्नि थारिखयाव जोंना मा जायो स्नि साथ्था मैगंनि बिदि गोखा गोखै मैगं संनानै जा जानाय जेरै मेनानै जोंना खुंखा मैगं बेफोरखौ जों मा संनानै जानायखो नुनो मोनो आरो संनानै जायो। ओ-ओमफ्राय जोंना जेरै बैसागो होनबा जाहैबाय रंजानाय रंजानायानो जायो जोंना मेन जा जेरै न' न' थांनानैबो जेरै दसे बिदिनो रंजाहैनाय मागि हैेनाय बेफोर उम बेफोरबायदि खौ नुबोदों आरोना। आरो दा दानि जुगावथ' जों बुहुद खम बेफोरबायदि रंजानाय मानायफोरखौ जोङो न' न' थांनानै मोसानायफोरखौ खम नुसै आरो। गोदोनि दिनाव जेरै आबै आबौ आबौमोना जोंनिया सिगां दिनाव मा? जमा जमा गासैबो ज' ज' थांनानै मोसाहैनाय रंजानायखौ नुनो मोनदो दा मा जाखो दानि समाव गाव गावबागाव मालाय मानसिफोरा गाव गावनि बेस्थ' था थानायनि थाखाय जोंना ओरैनो निमा नियामनि थाखायल'सो ओरैनो खुंनाय जायो आरो बैसाग ओ माबा बिदि मान बावनाय माबावनायखौल' खुंनाय नुनो मोनसै। न' न' थांना रंजानाय मोसानायफोरखौ जोङो बुहुद बुहुद खम नुनो मोनसै आरो दाना
औ औ औ औ औ
नोंथाङा बिनि बागै इसे
औ औ नोंथां नंगौ जेरै जोंहा दिफारेन्सखौ दानि आरो गोदोनिखौ फारागखौ नायब्ला बेखौनो जों नुनो मोनोदि जोंना गोदो नि बुंनाय बाय बिदिब्लाथ' आबै आबौमोना बैसागुखौ मास मोन लागैनो रंजायोमोन होन जों खोनानो मोनदों आरोना जोंङा मास मोन मास मोनसे नङा सप्तासेखौनो मोजाङै जोङो रंजाबावा जेरै सानथाम ना सानथाम बा सानबासोल' जोङो बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना बैसागु बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि रंजायो। गावनि मेंनाय बानायखौनो जोङो होननानै रंजानायखौ गोदो नुनो मोनोमोन। नाथाय दा जों समनि आंखाल ना गासैबो गावबा गाव खामानियाव मुखुबनि थाखाय जोङो सानथामसोखौल' जोङो बैसागुखौ रंजा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां दा जोंना खमाबो जाबोबाय नालाय नोंथां दोनथ' थ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे इदिब्ला
फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोनथों